औ हेलौ औ खोनाबाय। औ
औ मा खौरां? औ औ दा ओमबा जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायलायनो नामा?
औ जागोन दे जागोन नोंथां ओं ओं।
अ दे होनबा नोङो जानाय लोंनायनि सायाव औ नोंथाङा ओरैनो अनला ओं ख्रिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा
अनला ओंख्रि नि बागैबो जोङो जे अनला ओंख्रिखौ औ हागोन अनला ओंख्रिखौ थारमाने जोङो जोंनि साइदाव जेनबा जोंनि साइदाव जेनबा अनला ओं जायो जेनबा बर'आनो जायो ओमफ्राय ब बेखौ अनला ओंख्रिखौथ' माइरंजोंनो बा माबायो नालाय माइरंखौ देनानै गुन्द्रा बानायो ओमफ्राय बेखौनो औवा मेवाइफोरजों दाउ बेदरफोरजों स संनानै जायो आरो जोंनिफ्राय सङो, बेनो जायो बर'नि जाग्रा ओंख्रि बेयो मोनसे नोंथां नों नोंथांमोन खैबो जायोबा
औ जोंनिखैबो जायो जोबोरैनो गोथाव मोनजायो । आं ओमफ्राय आरो माबाफोर जानाय लोंनायनि बागै नों मा मा मिथिगौ आंनो खोनथानो हागोन ना?
जानाय लोंनायाथ' जोंना बर'नि गुबै जानाय लोंनाय होनबाथ' बेनो अनलाजों दाउ, सबाइजों साम' ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना सिना दङ' नारजि बेफोरबायदि बेफोरनो आरो ओमफ्राय बोथोरनि लानानै जेरै आलु दं स्रा दं, जोगोनार, खुमब्रा बायदि बायदि गोबां मैगं दं ओम
उम
दाम नोंथांमोनथिंबो दंबा बिदि
औ जोंनिखैबो जेनेबा बेबायदिनो जोंनियाबो एखेयानो जोंनिखैबो जायो। गासैखौबो
औ ओमफ्राय नोंथाङा साम'ओंख्रि जायो दा?
औ जायो । साम' साम'आथ आंनि थाखाय खाय बिराद फेभरेट।
औ सबायाइजों साम'।
औ सबायजों साम' आंनि थाखाय जोबोद गोथाव आंनि थाखाय आरो साबजाथाव ख्रि ओरैबायदि मोजां मोनो आं आरो बिनि बागै साम' होनोबाथ जोङो सबायजोंबो जाजायो आरो बिनि बागै जोङो गोबां मैगं फोरजोंबो जाजायो दालिबाबो जाजायो ए ओमफ्राय जोगोनारफोरजोंबो जोङो एवनाबो जा जायो जोङो एरखनाबो फ्राइ एवनानै जायो गोबां आदब खायदाजों जों
ओम ओमफ्राय नों - नोंथाङा साम'खौ खननो रोङो ना रोङा?
आङोथ साम'खौ औ खननो रोंगौ रोंगौ। खननो रोंगौ बिराद मोजां मोनो आङो दैमाफोराव खननो गोजोम गोजोम थानदा थानदा बिराद मोजां मोनो आङो साम खौ खननो।
ओम साम' खननायजों लोगोसे ना बो मोनबाय खांख्राइबो मोनबाय
औ औ बेबायदिनो
जोंनाबो बेनो जोंथिबो उम औ। जोंनाबो बिथिं बिदिनो आंबो खनहैयो। गोबावजों खनसे जाथाराबाथाय जेनेबा गोबावजों खनसे खनहैयो। बिदिनो साम' लाबोसिगोन ना मोन बा नाबो लाबोयो बिदिनो आरो जोंनाबो।
जि मोनबोबाय दैमायाव जि
औ ओम बेखौनो ओंख्रि संनानै जाफैसिगोन आरो। लाबोनानै खायसे खाय औ खायसे खायसेथ' साम'फोर खौ बुरा बुरा हमना लाबोनानै फा
ओम औ औ ओम जोंनिखैबो बेबायदिनो ओ साम'खौ ओमफ्राय ए दैमाफोरावथ आगोलो साम' गलाव बिराद मोनोमोन दाथ' बांसिनानो फ फुख्रिनिफ्रायसो साम' खान्दाखौ जानाय जायो नों बबे मोनसे खौ बांसिन मोजां मोनो? साम' गोलावखौ मोजां मोनो ना साम' खान्दा? मोजांसिन मोनो।
जानो गोथौसिन
ओम औ आंबो गोथाव मोनो ओम
ओमफ्राय दाना एसे खम जाबाय साम'खौ बारा मोननो थांला जोंनिथिं।
ओम जोंनिखैबो बे
खम जाबाय औ ओम बयबो खनहैयो नालाय
ओम
ओम
बेबायदिनोथ जाबाय दा ओम ओम ओम। बिदिनो दा साम' फोरा खम जालांबाय मानो होनबा दैमाफ्राव बायदिसिना कारेन्ट सर्ट माबा सर्टबो होनाय जायो
औ औ औ औ नंगौ बेफोरनि थाखायनो खमायलांबाय ओमफ्राय बैखौ जागोना जाया नोंसोरो बै मोनसे साम थायोना ओरै खोबग्रा
औ औ इखौ ओ ओं आं बे खौ मोनजाफेराखै खिन्थु आं बेखौ जाफेराखै होजाफेराखै
आं जाफाय जाफेरबाय औ औ उम एसे गोरा गोरा जायो बेयो औ एसे गोरा गोरा जायो
उम उम
बेखौ बोरै बानायनो मिथिगौना नोंथाङा?
ओहो मिथियाथ
मिथिया ना?
ओहो
आं खिथानि र बेखौ थारमाने औ
औ दे
रुनानैसो रुबाथाय माने ओमफ्राय एरखावनानै बेखौ एरखनानै बखफिननांगौ जायो
उम
बै जे बेयो जानो राखाब राखाब उम गोथावबोथ गोथाव जासिगोन बिदि आरो उम
औ औ बिदिनो थ मालाबा बुरजा मोनबाय बायोबा ओ जोंनि बै
हेलौ हेलौ